औ नोंथां
अ खोनादों नोंथां
ओ
मोनाबिलिनि दासे जिरायना दोङो नोंथां दा मा खालाम खालामगासिनो दङ नोंथां
अ आंबो ओरैनो जिरायगासिनो दं नोंथां मोनाबिलिनि ओ नोंथांनि खबरा माबोरै नोंथां
नोंथांनाबो मोजां ना नोंथां औ
नोंथांजों मोनसे ओ सावरायनो होननानै टपिक लानानै फैदोंमोन नोंथां ओ टपिकआनो जाहैबाय आङो बिब बारनि बागै एसे नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो सानदों आरो आं आंबो आं जिखिनि मिथियो बेखौ नोंथांनो फोरमायनो होननानै सानदों नोंथां
औ नोंथां रायलायजागोननो दे नोंथां
ओ नोंथां नोंथाङा ओरैनो जेनबा मा मा बिबारनि मुं मिथिगो
औ आं मिथिनाया जाहैबाय जोंना ओ न'फोरावनो बागान आरो लोगोसेनो जों नार्सारिफोरावबो दाना गोबां बिबार फाननाय नुयो जेनेबा बेफोर जेनेबा न'फोराव थानाया आलदा आरो बे नार्स सारिनिफ्राय लाबोनाया आलादा नालाय नोंथां स' बेफोरनि मादाव आं मिथिनाय बिबारफोरानो जाहैबाय ओ जबा बिबार ओ गलाब बिबार ओनिफ्राय आरो बिथिं गेन दे बिबार आरो कटनका सै बेफोरखौ ओ नुनो मोनो आरो ना नोंथां आं मिथिनायाव
बेबायदिब्ला नोंथांमोननि नोंथाङाबो मिथिगौ नामा बिबारफोरनि मुंनि बाग हागोन नोंथां
औ आंबो मिथिगौ मिथिनाया जों उम जबा बिबार मिथि गो जबा बिबारखौ आङो ओ जेनेबा मोननै गाबनि नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
औ
ओ मोनसेया ओ गोजा आरो मोनसेया मा होनो बेबि पिंक ना मा होनो बिदि बदि टाइपनि नुदों आरो ना नोंथां
औ
आरो बिदिनो गोबां बिबार नुनो मोनदों गेन्दे बेफोरखौथ' गासैबो नुखायो नोङा होमबा नोंथां
हा
ओ नोंथाङा ओरैनो जेनेबा माबे बिबारखौ साबसिन मोनो
औ दा बेफोरनि मादावहाय आं गलाब बिबारखौ साबसिन मोजां मोनो नोंथां जेने बा बिफाङाथ' बेहा सु थायो जेनेबा गलाब बिफाङाव थ'सबो थायो नालाय औ बेवहाय सु थायो लोगोसेनो बे गलाबा गोबां रोखोमनि दोङो जेरैहाय गोजा दं गुफुर दं पिंक दोङो बेखिनिखो नुदों आरोना नोंथां आङो दा बेफोरनि मादाव आं बांसिन बांसिन मोजांसिन मोननाया गोजा गलाम बिबारखौ मोजां नुयो आरोना नोंथां जेनेबा नायनोबो समायना आरो कालाराबो बरिया जायो आरोना नोंथां बेखौ मोजांसिन मोनो लोगोसेनो जों बे बिबारखौ जोङो गोबां खामानियावबो बाहायनो हायो जोङो न'फोरखौ देक'रेसन खालामनायावबो साजायनाय हिसाबै दोनो आरो आरोहाय समायना जायगाखौ समायना नुनायनि थाखाय गायना दोनो आरो खायसे बिबारखौ मोजां मोनो नालाय बे बिबारनि बागान रोखोम खालामो जोङो बिजनेस खालामग्राफोराथ' जेनेबा बै नार्सारिफोर खुलियो आरो ना। जेनेबा औ बेबायदिनो आरो बिबार जोबोर समायना आरो जों बे बिबारखौ
औ
जेनेबा जोंथ' मोनाबिलियानो जा बुङनो जा जेनेबा जों साथि लगायो बे फोरावबो बे बिबारखौ होयो नालाय जोङो इसोरखौ सिबिनोथाय थ' बेफोराबो बाहायजायो आरो नोंथां अब्ला बे बिबारफोरा नोंथां बे बिबारनि सोमोन्दै माबा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां जेनेबा ओरैनो
बिबारनि सोमोन्दै बिबार खोनानो मोनदों बिबाराबो जेनेबा मुलि हिसाबै बाहायजायो होननाय खोनानो मोनदों आरो ना नोंथाङा आङो
औ जेनेबा माबे बिबारा जेनेबा नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला
माबे बिबारनि नामखौथ' आं बावबाय। बे बिब बारा माने हायाव ओरैनो बारना थायो आरो ना नोंथां। मा होनोमोनथाय बे बिबारनि नामखौ बेखौ खोनानो मोनदों। सुगार आरो प्रेसार फोरनि थाखाय मोजां होननानै मोनै खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां। आरो जेनेबा जबा बिबार जबा बिबार जबा बिबाराथ' एसे फिस्ला जायो नालाय
औ
जबा बिबारखौ देग्लिनानै माने खानायाव फोनबाथाय जेनेबा खानाया सिलकि फिथ्ला साइनिं जायो होननानै मिथिना मोनो आरो ना नोंथां। नोंथां नोंथांनि न'आव ओरैनो माबाफोर मा मा बिबार दं ओरैनो नोंथांनि न'आव
हानियावथ' बेबायदिनो दानि बुंलांनायबायलै गलाब बिबार आरो जबा बिबार गन्द'राज बिबारा खाथं दा बिबार जोंना दा बायदि सिजनाव बारा जि अब्ला जु दानो जायखौ जोङो शिब मन्दिरखौ शिबखौ सिबिनो थाखाय बांसिन बाहायनाय जायो जेनेबा एफाबानि प्रिय' मोजांसिन नालाय जेनेबा बे बिबारा
औ
दङजां आरो इन्दिया दङ बिफां दङ राथ बिबार बारा नालाय बेयो जेनेबा सिजोन हिसाबैसो बारो आरो जेनेबा
उम
बेफोरनि मादाव आरो जेनेबा जोंनिनो मिथिनाया आरो ना मुंदांखा बिबार जेनेबा लटास बेफोरबो दङो नेसनेल फ्लावार जायखौ बुङो बेफोरखौथ' जोङो बिलोफोराव बा बहाबा फुख्रि बेफोरबायदिफोर आं नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेफोरबो गोबां समायना बारनानै थायो। ब बेफोरबो कालारिं दङ' जेरैहाय गुफुर दङ' आरो पिनक दङ' आरो ना नोंथां
औ औ
अब्ला बे बिबार बिबारनि बिफांफोरा जोंना बारा गिदिर जाया आरो ना जेनेबा
आऔ नोंथां
ओमफ्रायथायो नोंथां औ
ओ माबे ओ माबे बिबारखौ जेनेबा गोजां बोथोर आरो ग गोलोम बोथोरावबो बांसिन मोननाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
ओ मिथियामोन नोंथां जेनेबा आं ताल लाया नालाय नोंथाङा मिथिगोन नोंथां?
औ ओ आंथ' माने ओ कार्टनटा बिफाङा जोंहानाव दं नालाय आं गोजां बोथोरावबो आरो गोलोम बोथोरावबो मोननो हायो हायो आरोना नायनो नोंथां बेखौ मिथियो आङो आरो गोबां बिबारफोर दंबावो नामाथाय आं नुनो मोना केरांगन
नोंथांमोननि एरिया खिनियावहाय जेनेबा नोंथाङा बिबारनि नार्सारिफोर नुदों नामा जेनेबा खाथि एरियाफोराव अबावबा
ओखाथि एरियावथ' दं नोंथां बुहुद नुदों मोननै मोन थामसो नुदो नामफोरफोरखौ गोसोयाव गैजोबब्ला
औ अब्ला बेवहाय बिबार फाननायफोरा जोंना बर' सुबुङानो ना गुबुन हारिफोर
औ बर' सुबुङानो नोंथां आं जिखिनि बिबार फानग्रा नार्सारि नुदों गासैबो जेनेबा बिगोमाया बर' गोजा आरोना नोंथां ओ आरो जोंनि ओ जोंनियाव बाजाराव बाजार जायोथ' बे बाजारावबो जेनेबा बिदिनो बिबार बिबारफोर जेनेबा बिबारनि फुलिफोर फिथाइ-सामथायनि फुलिफोर बिदि फाननो लाबोनाय नार्सारिनिफ्राय फाननो लाबोनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां बर' जोंनि बर' सुबुंफोरखौनो नुनो मोनो
जानस बे मास खालाम न'आवहाय गायनो थाखाय माबाफोर बिबार लाफेरबाय नामा नोंथाङा जेनेबा आरो बेफोरखौ माबायदि बेसेनाव बायनानै लाबोनो मोनखो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
आंथ' बिदि बिबार लाफेरनो मोनाखै नोंथां माने जोंहानाव माने एसे जेबो बिफां बिबार इनाय गायनायनि एसे प्रब्लेम आरोना बोरमा मोसौ हाबफैनाय नानै जाबाय थायो बेनि थाखायनो आं गाया नोंथां जि औ जोंहानाव जेनेबा गेनदे बिफांल' दङ' आरोना नोंथां। गेनदे बिफां आरो कारन्था फुल बेल' दङ आरो ना नोंथां। माने गायबाबो माने थायानो जायनि मोनो जेनेबा बोरमा मोसौ हाबफैनानै जालाङो जाना थांबाय थायो। सोंनायालाय आङो सोङो ओरैनो जेनेबा अ बिफां हिसाबैसो जेनेबा फुलि हिसाबैसो लायोथ' बांसिनानो एक्स' देरस' बिदिहाय नुनो मोनो आरोना नोंथां।
जेनेबा खमसिनानो जाहैबाय बे एक्स' देरस' बेनो बेनिफ्राय सायाव।
औ औ नोंथां बेनिफ्राय सायावबो दङ एबा फुलि लानानै फुलि बिबार लाना बिबार ओरैहाय। बारखानाय बारखानायबो फानो
औ। सो जोंहा बेफोरनि मादाव बिबार हिसाबै। थ' गोलैला जोंहा बे मानि प्लेन्ट होननाय बिफां बेबोथ' दा जोंना। बेखौ गायोब्ला खोनानो मोनदों गोबांहाय फैसा फैयो होननानै। बेबा बेसेबां सैथो नोंथाङा मिथियो नामा नोंथां।
ला फैयोना फैया बेखौथ' मिथिला दा जोंहानावबो दं दंनाया बे
औ।
फैयोबो फैयाखैखौथ' आं बुंनो रोंला।
औ औ जेनेबा दा फ्रायानो गायो आरोना जेनेबा सिगां गो दोहाय बेबायदि नुवामोन आरो ना नोंथां।
औ दा फ्रायानो न'खर न'खर गासिनावबो नुनो मोनो।
औ जेनेबा साननाय हनाय आरो मानसिनि खुगादो। खुगा बुंनायफोरखौनो खोनानानैहाय आरो ना बेबायदि गायफैनाय नुयो नोंथां। औ।
दे होमबा नोंथां समा जाबायमोन नोंथांनिफ्राय बिबार औ बिबारनिफ्राय बिबारनि बागै मिथिना मोनना जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दे।
औ दे नोंथां।